औ
औ औ
औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
ओ दाथ आं जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय
आंबो नोंथां ओंखाम जाखांनानै दसे जिरनानै दं आंबो
उम बाखि खबर सबर
आंनाबो खबरा थिगानो दं नोंथां। अब्ला नोंथ आं मोननैसो टपिक लानानै सावरायनोसै ना
अ अ बुंलाय
औ नोंथाङा स फ्रामबोनि जेनेबा बेखौ। थोंजोङै सोंनोसै आङो। मा खालामनानै जेनेबा। समफोरखौ बारहोनो मोजां मोनो जेरै जोंहा गोबां थायो माखासे समखौ जोङो। खामानि दामानि मावना नै आरो जेरै ओ मबाइलफोरबो जोङो माखासे समाव गोबां नायफ्लाङो। आरो लोगोसे सोरबाबा ओ बिजाब। फोर फरायनानै बिदिनो आरो सोरबाबा गुबुन गुबुन आरो माने बिदिनो माने नोंथाङा मा मोनसे? खालामनानै बांसिन ओ जेनेबा जिउआव समफोर खौ बारहोबोखो बेनि सायाव एसे फोरमाय।
अ अ।
खोनायाखै नोंथांनिया नेट गैया।
खोनाया
हेलौ। औ एखेबारे बेब्रे बुब्रे खोनाफैदों मा होनदों? ओं खोनायाखै?
ओ दा-दायो खोनाबाय?
औ खोनाबाय दे बुंदो दे नोंथां औ खोनाबाय खोनाबाय।
आं होन औ औ ओ आं होनदों जेनेबा नोंथाङा जि दानि सिगानाव सोंदों जे नोङो सानफ्रामबो माने मा खालामनानै थायो समखौहाय माबोरैहाय बारहोयो थ औ बुंनो थाङोब्ला आं
औ औ जेनेबा फुंनिफ्राय लानानै मोनासिखौ बुंनोसै आङो। बिदिनो आं ओरैनो औ बिदिनो ओरैनो आङो फुंनिफ्राय बुङोबा ओरैनोथ फुङाव सिखारनानै जों ओ गावखौ एसे साखोन सिखोन खालामो जेरै ब्रास निफ्राय लानानै मोखां सुनानै थ बेफोरबायदिनो साहा पानि लोंग्रोनानै बिदिनो ननि मानसिफोरजों जाखां लोंखां बिदिनो नआव खामानि दङबा दसे मावसिगोन आरो खामानि गैयाबा बिदिनो दसे मबाइल नायनानै थासिगोन मबाइल नायनानै था बरिनांबा आरो बिदिनो गामिनि लोगोफोरजों दसे थांनानै दसे माने बिनो माखासे बाथ्रा रायलायनानै मिनिलायसिगोन रंजालायसिगोन आरो मालाबा गोसो जायोबा जनो बबेबा दाबसे जायगायाव बेरायहै सिगोन थ बेफोरबायदि खालामो आरो ओमफ्राय औ औ बिदिनो आरो। औ औ बिदिनो सम मति न'आव फैयो न'आव फैनानै बेफोरबायदिनो माने न'नि ओ माने मानसिफोरजों बिदिनो दसे टाइम खालामो। जेरै हानायाव जों माने दा ओ थि समाव जों सफैयो बि। बिदिनो माखासे ननि खोथा राय। लायो न'आव। ओमफ्राय माबोरै माबोरै खालामनांगौ। माने न'नि माखासे प्लेनिंसफोर खोथा। खौ रायज्लायो आरो न'खर। ओरै जयैनो। थ बिदिनो माने। समखौ आं बारहोहरो होननाय बायदि। बिदि बुंनायांग जासिनो आरो ओमफ्राय बि ओं बिदिनो ओमफ्राय मालाबा समाव बेलासियाव दुगैखायो। थांनानै माने गोसोफोरखौ। मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बे टाइमाव मालाबा मालाबा। औ मालाबा मालाबा बिदिनो। खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो आरो मालाबा। मालाबा इदिनो सावगारि लिरनानै। थायो आरो मालाबा मालाबा सान
औ।
औ। नोंथांना सम सम एसे नेटवर्क नेटवर्कआ खोनाहां खोनायाहां जाफैबाय थादों। खोनायाखै नोंथां खोनायाखै।
औ नोंनिया नेट प्रब्लेम जादों। औ। अब्ला जाथबाय दे नोंथां बे मोनसे टपिकखौ बारनोसै।
अ औ। हेलौ। हेलौ। खोनादों ना।